खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ गिबियावनो ओ ओ खोनादों नोंथां गिबियावनो नोंथांनो फुंबिलिनि ओ गाहामलायनायखौ बावहरनानै खुलुमनाय थाबाय
औ नोंथां ओ दा आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथां बिथाङा जोंनि माखासे जिउ राहायाव जे साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन हाबा मावनानै जे जोङो ओ माखासे जिउ खुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि गेजेराव जोंनि बे दाउ अमा फिसिनाय बिनि जोहै जोंहा माखासे जोंनि जिउ राहा लानाय बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां आं नोंथाङा जेरै आंखौ ओ मा होनो जिउआव माबा मोनसे खामानि मावनानै एबा हाबा लानानै जिउ दानायनि सोमोन्दै सावरायनाय सावरायनायनि सावरायलायनो ओ नागिरनायनि गेजेरजों आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों उम मा होनो बे ओ जों सुबुंफोरा ओरैनो थासायस्लाय ओ जेलासिम सोरखारि साख्रि एबा माबा मोनसे राहा मोनजासिम जों ओरैनो थानाङा आरो नोंथां जायखिजाया खामानिखौनो जों मावना लानांगोन जिउआव दैदेननो थाखाय
ओ साखरियानो जाहैबाय सुबुं जिउनि मोनसे गाहाय थांखि जानाङा आरो जेब्लासिम साख्रिमोना ओ अब्लासिम नाजाबाय था आरो लोगोसे गावनि थांना थानाय लामा ओ राहा लामाखौ लानांगौ आरो आखाइयाव अब्लासो मा जिउआव मोनसे जाफुं सारनायनि लामाया ओ फैनो हागोन आरो माला माला बा गासैबो सुबुंफोरानो साखरिखौ नेना थाबाय नाथाय साखरिया साखरिखौ सोर सासेनो होनो सोरखारा नाथाय सोरखौसो माने इमान खरद सुबुङाव ओ जोंनि भारताव सेजौ ब्रैजि करतनि गेजेराव ओ जोङो बाजि क्रतालसो ओ साख्रि सोरखारि साख्रि मावनो मोनो आरो नाथाय बेखायनोथ आंनि बायदिब्ला बेफोरखौ जोङो नायालासिनो जोङो हाजाबसिम जों सम आरो बैसो थाजासिम बेफोरखौ नाजानांगौ साख्रिखौ जेब्लासिम मोना आरो जेब्लासिम मोनसान्दै जोङो आखाइयाव गोबां खामानि लानो हायो जेरै जोङो थांना थानायनि थाखाय ओ माबा मोनसे बे बेफार फालांगि नङाबा जोङो दा अमा फिसिनानै जायखिजाया मोनसे खामानि मावनानै जोङो ओ जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो न'खर न'खर सालायनायाव बिमा बिफाफोरखौ जोङो सापर्ट खालामनो हायो आरो नोंथां हेफाजाब खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा दोङो आखयाव जेरै ओ मा होनो गोरलै राहा होनना बुङोबा जोङो ओ अमानि फार्म बानायनाय बोरमानि फार्म मोसौ फिसिनाय बिदिनो गोबां जोंहा ओ मा होनो दङ आरो जेरै जोङो दाउ हांसो फिसिनानै जिउआव जाफुंसार जानो हायो आरो लोगोसे मा होनो बोरमा फिसिनानैबो जाफुंसार जानाय थिग बेनि गेजेराव आं नोंथांनो फोरमायनो सानो ओ अमा फिसिनाय नि सोमोन्दै बे अमाखौ अमाखौ जोङो नायनो थाङोब्ला अमा फिसिनायाबो गोरलै आरो बेखौ फान फाननो एबा मार्केटाव एबा बाजाराव होसोनोबो गोरलैयो मानो होनबा बे अमाखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो जायो जेरै बर'फोरनि अनगायैबो जेरै हारसा राभा गासिबो बेफोर अमा बेदरफोरखौ जानो हमबाय आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो अमा फार्मखौ लानाया साबसिन आरो होननानै आं सानो आरो बेखौ जोङो ओ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो मा नांगोन एसे जोङो अमा दोननो थाखाय गलार एबा न' नांगोन आरो नोंथां ओ जाहाथे बेखौ जोङो औवाजोंबो बानायनो हागोन आरो सिङाव सिमट एसे बाला होनानै ब्लास्टार खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथां बिदि खालामना लाखांनायनि उनाव जोंहा बांद्राय खरसा थाङा आरो बेहाय एसे खम खस्तयावनो जायो बेनिफ्राय जोंहा मा खालामबावनो हागोन नोंथां बेखौ लाना फैनानै बानायखांनानै जोङो अमा फिसा लोङो बाजाराव एबा जोङो सोलैनि थाखाय नायगिरनांगोन आरो जों गिबियावनो बेफोर अमाखौ बानायनो थाखाय मा होनो बाजाराव माने जोंहा मुलाम्फानि थाखाय जोंहा अमा बिमा बानायनांगोन बे अमा बिमा बानायनो थाखाय जोंहा बाजाराव थांनानै माथाम अमा बायबाय जेरै जोङो बुन्दि मानै एबा बुन्दा मासे ओरै बायना लाना फैबाय आरो बिदि ला फैनानै जों बेखौ फिसिबाय आरो जोङो बेखौ फिसिनो थाखाय सोरखारि दानाबो नांलाया नोंथां जोङो न'खरावनो मोननाय माइनिफ्राय गनाय गुन्दै आरो अफ्रि ओइ मा होनो जौ बानायनायनि अफ्रि गेरा बेफोरजोंनो जों फिसिनो‌ हायो जेरै जों जोंनि मा होनो मिथिंगायावनो मोनखायो एबा जोंनि ओ मा होनो बारि बारला खाथि खालायाव मोनखायो थास' बेफोरखौ रुनानै जाहोनायो आरो नोंथां आरो जोंहा गोबां मैगं दोङो बिफां लाइफां दोङो लाइफांफोर दोङो बेफोरखौ रुनानैबो जाहोनानै फेदेनो हायो आरो नोंथां बेखायनो जोंहा गोरलै आरो लकेल जोंनि दि सि अमा एबा लखेल अमा फिसिनायाव बेबायदिनो ओ मा होनो होनानै जोङो जाहोनानै फेदेरनो हायो बेनिफ्राय जेब्ला अमाया देरो अब्ला जोङो बै बुन्दि मानै थानायखौ जोङो ओ फिसाफोरनि थाखाय जोङो ओ बारायनो थाखाय अमानो होजायो आरो नोंथां बेखौ होनानै जोङो ओ होनानै जोङो जेब्ला जों थाम मा जायोा फिसा मोनो आरो जोंहा बेनि सिगां आगोलावनो गोबां फैसानि गोनांथि जायो बै मासे खासि अमा एबा बुन्दा अमा बायनायखौ बेखौबो जोङो मा खालामनो हायो ओ फानग्रोनानै बेनियावनो जोङो खरसाखौ बाहायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा गो गोबां मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ मा होनो ओ अमाखौ जेब्ला जोंहा माबा जायो मा होनो नोंथां जेब्ला जोंहा ओ मा होनो अमाया फाननाय जायो फिसाफोरा फान देरो अब्ला जोंहा गोबां जोथोन लानो गोनां जायो फिसा जानाय समायाव बेबायदि जोथोन लानानै जोंहा अमाखौ मा होनो फिसाफोरखौ फाननानै गोबां थाखा आरजिनो हायो आरो नोंथाङा जेरै मासे अमानि फिसानि दामानो ब्रै रोजा बा रोजा लागै मोनो बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा दों बेबायदिनो जोंहा जिउ खुंनायखौ सोलिनो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथां माबाफोर आबाद मावनायनि सोमोन्दै जिउ दैदेननायनि सोमोनदै नोंथाङा माबाफोर आरो आइडिया एबा राहाफोर दंबावोबा आंनो फोरमायनो हागोन
औ नोंथां थारैनो जोङो आथिखालाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा साख्रि बाख्रि मोनजोबनांगौआथ' खोब गोब्राब जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमाफोरा बांलांनायनिफ्राय बांलांदों दा बैफोरबायदि जाहोनाव जोंहा माखासे गावसोरनि अनगायै जोंहा बाहाय बाहागो लागिरि बा साख्रि नागिरगिरियासो गोबां जायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो साख्रि बाख्रिखौल' होसोयालासे आरो जोंहा मोनसे जोंनि मिथिंगायारि थांना थानायनि नियम खान्थिखौ होसोनो थाखाय जोङो साख्रि बाख्रिजों लोगोसे माखासे जिब जुनार फिसिनाय आरो आब
नंगौ नामा नोंथां हेल' नोंथां खोनानो मोनाखै आङो हेल' नोंथां
जाग्रा जायो नालाय खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो साख्रि बाख्रिजों लोगोसे माखासे दाउ अमा फिसिनाय आरो आबाद मावनाय बेखौ लांफानो नांगौ दा दाउ अमा फिसिनायाबो मोनसे मोजां राहा जोङो जायफोर बिथांमोनहा जे साख्रि बाख्रियाव थिसनजायाखै बा मोननो हायाखै दा बैफोर सुबुंफोरा आबादनि अनगायैबो जोङो माखासे दाउ अमा फिसिनाय बे राहाजों गाव गावनि जिउखौ बा गाव गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ नागिरनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो मख'नो हायोदि जोंनि जे दाउ अमा फिसिनाय बियो मोनसे जोबोद मोजां राहा दा अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे जोंनो अमा फिसिनोबा मोजां न'नि गोनांथि जायो आरो जों बे अमा फिसिनायखौ गोदो गोदाय एसे आलादा रोखोमै नुनो मोनोमोन जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे अमा फिसिनाय हुदा दंबोयो दा बे अमा फिसिनाय हुदाखौ जोङो बुंनो थाङोबा बियो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बै समाव जोङो आजौ आजैमोनखौ नुबोयोमोन अमा फिसिनाय जेन' माखासे अफ्रि बा जौ संनायनि जे अफ्रि आरो बेबायदिनो गुन्दै आरो बेबायदिनो जोंहा खाथि खालायाव मोननाय जे थास' लाइफां दा बैफोरजों अमा फिसिनायखौ नुयोमोन दा बै समाव माखासे आदारनि जेंनानि जाहोनाव एसे एनै बा माफा मानै अमाखौ फिसिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो अमा फार्म दाउ फार्म होननानै गोबाङानो खोनाबाय थायो आरो बयबो मिथिनो थांसै दा बे
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा आथिखालाव गोबां अमा फिसिनायखौ जोङो मिथिनो मोनो जेन' जोङो मोनसे मोजां न' लुनानै जे अमा फिसिनाय खोनादोंना नोंथाङा दा बेबायदिनो जोङो ओ माखासे अमा फिसिनो थाखाय जोंहा मोजां न' नांगौ आं गिबियावबो बुंखांबाय दा बेयाव प्लास्टारनि न' थायोबा मोजां मानो होननानै बुङोबा जोंहा अमाफोरा गादेर गुदेर खिसोम हासुसोम गोबां लेथ्रा खालामो आरो हाब्रु खालामो थाग्रा जायगाखौ बेबायदिनो जोङो ओ अमा बुरजा फिसिनोबा जोंहा माखासे खि हासुुदैयाबो मोनामनाया बारा जायो नालाय दा बैफोरखौ मोजाङै सुस्र'नो हानाय बायदियै जोंहा फाखानि न' नांगौ दा बेयाव सान्दुं अखा होथेनो थाखाय मोनसे मोजां उखुमबो नांगौ दा बेबायदिनो जोंहा अमाखौ फिसिनाय जायो जेरै सासे मानसियानो गोबांथार अमा फिसिनो हानाय बेबायदि खाबुआ दंसै जोंहा माखासे आदारानि जेंनानिफ्रायबो जोङो बारग'नो हासै जेन'बा बोरै आदारनि जो
औ नोंथां औ बुं नोंथां